होनबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा एसे सम दंब्ला आङो नोंथांजों थालिर बिफांनि बाहायथिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन दे नोंथां।
औ थालिर बिफांखौ मा मा खामानियावहाय माबोरैहाय जोङो बाहायनाय जायो। नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना।
औ आं दा आंथ'। ओ गासैखौबो मिथिजोबा जानांगौ आं जाखिनि ओ मिथियो बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै। औ ओ थालिर बिफां होनोब्ला जोङो गिबियावनो थालिर दं फांखौ जोङो मा ओ खारै खारै ओ जों जे ओंख्रि जायो खारै औ।
औ औ।
बेहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आ बेनिफ्राय जोङो बिदिनो ओ हाबाफोराव जोंनि बा गोथार जुलि जि जायो जोंनि माने बर' ओ बिदिनो बर' माहारिनि मोनसे मा हाबाफोराव माने जोङो मा ओ बिदिनो लामाफोराव ओ बिदिनो थालिर दंफां ओ गायनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ ओ दा अ बिनिफ्राय अ बेबायदिनो जोङो मा ओ बिदिनो ओ कार्तिक दानावबो जोङो जे ओ माइ गासा माने माइ बिदिनो मा बुङो बेखौ माइ गासा होनाय जि बुङो ओ बेहायबो जोङो मा औ बेहायबो जोङो ओ थालिर दंफांनि मानि बै ओ मा बुंगोन बेखौ थालिरनि माबाखौ दाननानै दानस'नानै जोङो बेहाय मा औ थालिर दंफांखौ दाननानै औ औ औ औ। औ ओ बेबायदिनो ओ गय बिफांफोराव जोङो खानानै बेहाय मा आलारि बाथि सावनाय बो जोङो नुनो मोनो लोगोसेनो औ बेबायदिनो थालिरनि बिलाइखौबो जोङो गोबां फुजा फोरबोफोराव मा बेनि थालिर बिलाइनि बिजौखौ जोङो मा फुजाफोर होनायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नङामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां मा मा थालिर दं? बिफांनि बिलाइ बा थालिर दंफांखौ जोङो फुजाफोराव बाहायनाय नुयो नोंथां।
बिदिनोथ' जोङो बांसिन औ औ हागोन नोंथां। बिदिनोथ' जोङो बांसिन मोनसोर थालिरखौनो बाहायो खोमाना नोंथां?
औ। मोनसेर बा बेबदिनो सिनि साम्फा बेबादिखौ।
औ बे मोननैखौल'सो बाहायो नामा।
औ
औ आंबो बांद्राय मिथियोबा।
औ औ नोंथां
दा बेनिफ्राय जोङो मा थालिर दंफांखौ अबावबाव बाहायबावो होनोब्लाथाय जोङो मा जोंनि मा मानसि थैनायावबो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बे मानसि सावनायावबो जोङो मा बेहाय मोनब्रै खुलथा गायनाय जायो आरोोना थालिर दंफांखौ
औ
औ आ बेबायदियनो जोङो थालिर दंफांखौ गोबां रोखोमाव बाहायनाय जायो जेरै हाबाफोरनि मन दामलुनायावबो जोङो मा थालिर दंफांखौ फिसा फिसा मोनब्रै दंफां गायनांगौ जायो औ बेबायदि बिदिनो जोङो बे थालिर दंफांनि फस्लाजोंबो जोङो मा दाना जोंनि बर'नि दोरोङारि हाबाफोराव माने मा बेबायदिनो मन दाम लुनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो माने बेबायदिनो जों औ मोजां मोजां बिबार आखिनानै बा मोजां मोजां बिबार बानायनानै जोङो मा आ थालिर बे फस्लाखौ थालिरनि फस्लाजों मा मन्दाब बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो
औ
औ आ गोदो गोदायथ' जोङो थालिर दंफांजोंनो गोबां रोखोमनि माने माबाफोरखौ जोङो बाहायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां जेरै कास खर्म बा बेबायदिनो मा होनो सारादुफोराव बा हाबाफोराव जोङो मा थालिरनि दनायावसो जोङो मा ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नङा ह नोंथां औ औ औ दा बिनिफ्राय आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथाङा आरो माबाफोर मोनथिबावो नामा बे थालिर दंफाङा जोंनो मा मा खामानियाव बाहायजाबावो बा माबोरै बाहायजायो जोंनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथाङा जेरैबायदिहाय बुंदों गिबियावनो जोङो थालिरा जोंनि जानायनि खामानियाव फैयो नङा होमबा जोङो बेनि फिथाइखौबो जायो बा जोङो फुजाफोरावबो होयो। आरो बे थालिर दंफाङा आरो बेबायदिनो खारै जोङो जेखौ जायो खारै बेनि खामानियावबो फैयो आरोना। जोङो खारैखौहाय थालिर दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो ब आथिया थालिरा साबसिन जायो होननानै जोङो मिथि
औ मिथिगौ आरो
खाथिया थालिरनिया गोबाबसिन जायो होननानै बेबादिनो आरो बेनि फस्ला बे थालिर दंफांनि फस्लाखौबो जोङोहाय ओ संनानै जायो आरो ना नोंथा बेबाबिदिनो ओंख्रि बा बेबादिनो अमा बेदरफोरजोंहाय जोङो संनानै जानायखौ नुयो आरो आरो जोंबो जायो औ बेबादिनो जोङो बे थालिर दंफाङा जोंनि बर'फोरनि ओ दोरोङारि हाबाफोराव जेरैहाय जोङो लामाफोराव गेट बानायोना बे गेटावहाय हाबलांग्रायावहाय औ जोङो जरासे गायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ न'नि सिङावबोहाय जेरैहाय इसिं बा थाग्रा न'नि दरखं औ दरखंआवहाय जोङो बे गायनायखौ नुयो आरो
औ
गो गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि दा जेरैहाय साजायो ओ जि आरो सोंनानैहाय बेफोरबायदि साजायनाय गैयामोन गोदोथ' बेबायदिनो थालिर दंफांनि सायना लुनानैहाय सायाव थालिर बिलाइ होनानैहाय बेफोरबायदि साजायोमोन आरोना नाथाय दानि दिनावथ' औ दानि दिनाथ' बेफोरबायाददि साजायला नालाय एसे खम नुनो थांसै
औ
आरो बेबादिनो हाबाफोरावहाय नोंथाङा जेरैहाय बुंदों जोङो थालिरनि दनायावहाय ओंखाम जायोमोन आरोना बेफोरबादि बाहायनायखौ जोङो नुयोमोन आरो बे थालिर बिलाइ थालिर बिलाइफोरावबो जोङो ओंखाम जानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ
औ आरो बेबादिनो थालिरनि बिलाइफोरखौ जोङो जेरैहाय फुजा जोंनि फुजा होनायफोराव जोङो बावथाय बावोना बे बावथाय बावनायफोराव जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
औ बेफोरबादिनो जोङो ओ गोबां खामानियाव थालिर दंफांफोरखौ बाहायो आरो आरो औ जेरैहाय जोङो नोंथाङा बुंबाय जोंनो मानसि थैनायावबो बे थालिर दंफांनि गोनांथि जायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ थब्रै खुन्था गायनो थाखाय बेबायदिनो जोङो बेफोराव बाहायो आरो जे ब्ला ओ दै बाना जायो अब्ला गथ'फोरा जे नाव बानायो बे थालिर दंफांनि औ बेफोरखौबो जोङो बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
औ ओम बेबादिनो थालिर दंफांखौ जोङो गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायो आरो नोंथां
औ ओ नोंथाङा जि होनदों बे थालिर दंफांखौ जोंनो खारै महरैबो जों मोननो हायो। ओ दा बे खारैखौ जोङो माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंङो गिबियावनो थालिर दंफांखौ दानफायग्रोनानै लानांगोन। ओ दानफायनायनि उनावहाय जोंङो बेखौहाय एसे थुख्रा थुख्राहाय दानस'नानैहाय बिनि ओ फस्लाखौहाय जिरनानैहाय फिसा फि जिरना आरो नोंथां बेनि उनाव जागोन अब्ला जों बे
औ।
अरजों सावनानैहाय बे जे अर सावखांनायनि उनावहाय जे हाथ'फ्ला ओंखारगोन ना बे हाथ'फ्लाखौहाय जोंङो दैजों सरनानैहाय बे ओंखारनाय रोसिखौ जोंङो खारै महरै बाहायो आरो नोंथां आरो बेनि मादाखौबो औ बेनि मादायाबो गोबाब जायो नालाय बेबायदिनो सावनानै खारै
औ।
औ औ नंगौ।
औ। बे दंफांनिफ्राय गोबां बायदिसिना ओ बानायबावनो हायो जेरैहाय नोंथां बुंदों जों हाबाफोरावबो मन्दब साजायो जि मन्दब जेराव जुलि जरन जागोन। ओ बेवहाय औ साजायोना बेफोरखौबो जोंङो गोबां बायदि रोखोमनि साजायनो हायो जेरैहाय जों बेयाव थालिर औ थालिर बिफां गायनाया गोनांथिथार नङा होमबा? जोंहा थालिर दंफां फांब्रै गायो औ बेबादिनो जोंङो बेखौ हाय गुबुन गुबुन महर होनानैहाय साजायनोबो हायो आरो नोंथां।
औ।
औ। बेबादिनो जों थालिर दंफांखौ बेवहाय बाहायनो हायो। जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै औ फुजा आरिनि फ्राय लानानै जों बेफोरखौ गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायनो हायो आरो नोंथां। बेबादिनो फुजा आरिफोरावबो औ। बिदिब्ला नोंथां समाबो जोंना जाबायमोन। नोंथांजों थालिर दंफांनि बाहायथिनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। नोंथांनिसि जों गोजोननाय थाबाय नोंथां औ,
जोंनि दिनैनि सावरायलायनायखौ जों एसेयावनो दोन्थ'सै नोंथां।
औ दे नोंथां बिदिब्ला।
औ औ गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां।